खोनादोंना नोंथां खुलुमबाय नोंथां। औ ओमफ्राय नोंथाङा बे समाव आंनो फन हरनायनि आन्दोआव माबाफोर खोथा बाथ्रा सरायनोगोनां दंमोन नामा नोंथां?
औ नोंथां जेनेबा जोंहा आथिखालाव सोलोंथाइया ओरैबायदि गोजौ थाखोआव थांबाय दा बेयो जोंनि जोंनि समाजाव बा जोंनि हादराव बा जोंनि ओनसोलाव बा गोदोनिफ्राय सोलोंथाइआ मामोन दा दा माबायदि जालांखो बेफोरनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
जागोन नोंथां सावरायजागोन। औ जागोन नोंथां जों मा ने सानैजों एसे एसे बुंलाय लायनोसै माने आं जेसेबां मिथिगौ आंखौ फोरमायनोसै नोंथाङा जेसेबां मिथिगौ बेखौ आंनो फोरमायबानो जाबाय नोंथां। अ अब्ला नोंथां आं फोरमायग्रोनोसै। जे जोंहा सोलोंथायाइथ' जोंनि सानफ्रोमबो सुबुंनि जिउआव थांना थानाय नांथारगौ होनना बा गोनांथि होना जों बुंनो हायो। सोलोंथाइ गैयाबा जोंहा मा सासे सुबुंखौ सिनायथिया माने मोजाङै जाफुंसाराबा जोङो सिनायाबो होनना बुंनो हागोन आरो नोंथां ओ सोलोंथाइया जों माबायदि हेफाजाब होयो होनना बुङोबा जोंहा सोलोंथाया गोदोनिफ्रायनो जोंहा समाजाव मा दंमोन खोमसि फोथायनाय
गेजेरजों जोंहा मा दायना फोथायनाय बा दायना बुथारनाय बिदिनो उन्दै समावहाय हाबा होनाय जेनेबा
सेथि
फादेरनाय जायखौ जों सति सावनाय होनना बुङो माखासे हारिफोरनि गेजेराव उन्दै गेदेर सानलायनाय बा नेउसि लायनाय थिग बेबायदिनो जोंहा मा दङमोन ओ हिन्जावसा फोरखौ माने गोजौ सोलोंथाइ लाहोआमोन बा फरायसालिफोराव थांहोआमोन न'नि न'खरनि खामानि मावहोयो मानो होनोब्ला बिसोरो फोथायनाय दंमोनदि बै समावहाय हिन्जावसाफोरालायनो गुबुननि न'खराव थांनानैसो संसार जाहैगोन। बेनि थाखायनो बिसोरो बे समावहाय बिसोरखौ सोलोंथाइ लाहोआमोन आरो ना नोंथां बेफोरो आथिखालनि मुगायाव जोंहा सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो खारबोबाय बा जोंहा सोलोंथाय जौगानाय लोगो लोगो लोगो बैफोरो जे जोंनि फोथायथि बा फोथायनाय बेफोरो गोमालांबाय आरो नोंथां बेनिखायनो जायनि थाखाय जों सोलोंथाइखौनो गाहाय बिफाव लानाय होनना जों बुंनो हागोन आरो जोंहा सोलोंथाइनि गेजेरजों माखासे आयदायाव जौगाबाय जेरै जोङा रोंदामिन आयदा जाय बिरोंदामिन आयदानि गेजेरजों जोङो मा जोङो खम समनि गेजेराव माखासे खामानि हाबाफोरखौ जों मावफुंना लानो हायो जेरैहाय जोङो गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो थाखाय गोदोनि समावहाय गारि मटर साइकेल बायदिसिना गैयामोन नाथाय आथिालला बैफोर बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनबाय गारि मथर दिहुननायखौ आरो बेबायदिनो जोंहा रेलगारि गोदोनि समाव रेलगारि दंमोनब्लाबो एसे गोख्रैथि गोनां रेल गारि गैयामोन आरो थाबैनो सहैनो हानाय रेल गारि गैयामोन आरो अख्रां दिङा बा दैनि दैजों ओंखारग्रा माखासे दिङा बेफोरखौ जोङो आथिखालाव गोबां नुनो मोनो आरो नोंथां आरो जोंहा माखासे दिहुनथाइ मुवाफोर जेरैहाय जोंहा नांगौ जानाय गानग्रा जोम सि जोम बायदिसिनाफोर जे माखासे मेसिनजोंनो जोंहा दिहुनना लानो हायो आरो ना थिग बेबायदिनो जोङो जे जोंनि सोलोंथाइया माने गोदोनि समावहाय गोबां खममोन आरो नोंथां जायनि थाखायनो जोंहा गोबां फरायसालिबो गैयामोन ब नांगौ रोखोमनि फरायसालि गैयामोन बा सासे मोजां फोरोंगिरि गैयामोन नाथाय आथिखालाव बेबायदि नंलिया सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंहा मा दाब दाब बा खाथि खाथि जायगाफोरावनो जोङो गोबां फरायसालिफोरखौ नुनो मोनो गुदि लानानै गेजेर गोजौ जौमा मुलुग सोलोंसालि बेफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो बेबायदिनो गावबा गाव आयदायावबो जोङो फरायनो हायो जेरैहाय जोङो नोंथाङा मानि सायाव फरायनो गोसो बेफोरखौ नोंथाङा फरायनो हायो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो गुबुन हादोराव थांनानै फरायनायनि खाबुफोरखौ जों मोननो हायो। बेफोर गासैबो जोंहा मा सोलोंथाइयाव दावगोनाय। सोलोंथाइयाव दावगानाय लोगो लोगोनो जोंहा बैफोर गासैबो खाबुखौ बुथुमना लानो हादों। आरो जोंहा मा जे जोंनि आबहावा आबहावानि थासारिया आवगायनिफ्राय दासिम माबायदि सोलायबोदों बे जोङा बे सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंनो मिथिनो मोनो आबहावाखौ माबायदि रैखाथि होनांगौ बेखौ सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुङासो बांसिन मिथिगौबा ओ सासे लेखा रोङै सुबुंनिख्रुय सोलोंथाय म गोनां मानसिया बेखौ बांसिन मोनथिनो हायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो आबादखौ बुंनो थाङोब्ला सासे ले खा रोङि सुबुङा मा बेयो दोरोङारि आदबजों बै आबादखौ मावबाय थागोन जाय आबादखौ बेयो दोरोङारि आदबजों मावदो अब्ला बियो बेहाय गोबां मुलाम्फा जायाबो जानो हागौ बा नांगौ रोखोमनि फि फिथाइ दिहुनना लानो हायाबो जानो हागौ बिदिनो सासे लेखा गोरों सुबुङा बै बिदि आबाद मावब्ला बा बेयो मा दोरोङारि आबाद आदबजों मावाबालानो बिगियारि आदबजों बेयो बे हाबाखौ बा आबादखौ मावगोन आरो होमबाथाय बेहाय बै सासे लेखा रोङै सुबुंनिख्रुइ बियो मुलाम्फाखौ दिहुननो हागोन बेयो मिथिगोन। माबे समाव मा खालामनांगौ मा हासार मुलि होनांगौ एम्फौ नाङोबा मा मुलि बाहायनांगौ बेफोर आदब नि सोमोन्दै बियो गुबैयै मिथिसिनगोन आरो जायनि थाखाय बियो बै सासे रोङैनि सुबुंनिख्रुइ बेयो गोबांसिनै मुलाम्फा मोननो हागोन थिग बेबायदिनो जोङो सासे गलादार सासे गलादार जानोबाबो नोंथाङा ओ। थाखा फैसानि जोंहा मा होलाय लालाय जालायो बे होलाय लालायाव नोंथाङा
बेनि जे अनजिमानि गियान गैया अब्ला नोंथाङा बेहाय गोबां खहाबो जानो हागौ आरो ना नोंथां बेयावबो जोंहा मा सोलोंथाइया जोबोर गोनांथार बिहोमा होयो। जायनि गेजेरजों नोंथाङा माखासे ओ फानलाय बायलायनि जि फालांगि बेखौ खालामनो हायो। थिग बेबायदिनो जोंहा माखासे मुवा बेसाद जेरै हमना ला थाव दिहुनथाइ बे थाव दिहुनथाइखौ जोङो माबे समाव बे थाव दिहुनन्थाया जोबहैगोन बा जोङो सानसेयाव बेसेबां थाव दिहुनथफोरखौ दिहुननांगौ बेफोरनि सोमोन्दै सासे लेखा गोरों सुबुंआसो बा बेनि बागै फरायनाय सुबुंङासो मोनथिगोन आरो थिग बेबायदि बिदिनो जोंहा सोलोंथायाइ बुङोब्ला बे फरायनायखौल' जों बुंनो थाङा माखासे जेरैहाय दामनाय देनायनि सोलोंथाइ सिखायनाय बा बेफोरनि सोमोन्दै दामनाय बायदिसिनानि जों हाबाफारि सोलोंनाय खेला दुला गेलेनायनि जोङो माखासे सोलोंनाय हथाय लानाय थिग बेबायदिनो बेफोरबो जोंनि जिउआव थांना थानायाव माने मैखोमै बाहागो लायो सासे लेखा फरायब होननानै नोंथाङा साख्रि बाख्रिबो मावनो हायो आरोना नोंथां। बिदिनो जोंहा साख्रि बाख्रि मोनाब्लाबो नोंथाङा जिउआव थांना थानायनि माखासे हाबा फारिखौ लेखा फरायनायनि गेजेरजोंनो नोंथाङा आदब खायदाखौ दिहुनना लानो हागोन आरो ना नोंथां थिग बेबायदिनो नोंथाङा सोलोंथाइनि सोमोन्दै आंनो नोंथाङा जे मिथिगौ बेखौ फोरमायथिनो हागोन नामा नोंथां? औ।
जेन'बा नोंथाङा दासो मोजाङैनो बुजायलांबाय जेन'बा सोलोंथाइ जिउआव थांनानै थानायनि थाखाय लानाय सोलोंथाइा मानसि गोनां बा आथिखालाव सोलोंथाइया माबायदि खालामगासिनो दा नोंगौ नोंथाङा बुंनायाबो थिग जेन'बा आथिखालाव सोलोंथाइनि नाजालायनाय बा जुजिलायनाया जोंनि गोदोनिख्रुइ गोबां ओ फारागथिखौ जों नुनो मोनदों। दा सोलोंथायाइआ ओरैबायदि जाबाय जे आथिखालाव जोङो नुनो मोनो जेन'बा सोलोंथाइ बा गोबां रोखोमनि फरायसालि ओंखारबाय जोंहा फरायसालि फरायसालिमा गोजौ फरायसालि बेफोर गासिबो सोलायलांजोबनो हमबाय आरो। गोदोनि दिनावथ' बिदि जेन'बा सोलोंथायाइयाव एतथ' बिदि जोङो बिदि मा होनो जेनेबा गोनांथिखौ जोङो सानामोन जेन'बा गोदोनि समाव जोंहा रां रुफाजोंबो एथ--' बाब बिदि माबा गैयामोन बा साख्रिजोंबो जोंहा बिदि एथ'ग्राब सोमोनदो गैयामोन आरो मानो होनना बुंङोब्ला गोदोनि दिनाव गासिबो नवावनो मोन खाजोबोमोनबा गाज्रिबो संख्रिफोरखौल' बायनानै जायोमोन होननायखौ जों मोनथिखागौ जों माखासे खोनाबाय जेनेबा गोदोनि समाव जों सुबुंफ्रा संख्रिफोरखौल' बायनानै जायोमोन बिदि होननायखौ जों खोनादोंमोन। आरो। दा बेयो आथिखालावबो ओरैबायदि जाबाय जे जेनेबा सुबुं अनजिमा बांनायनि जोहै बा माखासे जेनेबा मिथिंगायारि खैफोद बा माबा माबिफोरनि थाखाय जोंहा सोलोंथाइया ओरैबायाददि गोनां जाबाय दा नोङो सोलोंथाइ गैयाबानो जोंनि बे इयुनाव थांनानै थानायाव ओरैबायदि खस्थ' मोननाय बेखौ जों नुनो मोनो आरो दा बिदिनो जेन'बा सोलोंथाइ होनोब्ला जोंहा उन्दै समनिफ्रायनो जोंहा थैजासिम बे सोलोंथाइया जोंनि जोंहा सोलोंथाइखौ लाबाय थाखानांगौखा। दा। जोंनि सुबुंफोरा सरकारि साख्रिनि थाखाय बांसिन सोलोंथाइखौ लायो आरो दा बेनो जेन'बा जोंहा सरकारि साख्रिया जोंनि समाजाव जोंनि बुहुमाव ओरैबायदि मोनसे मुल्य गोनां मोनसे साख्रि जानानै फैदों जायखौ जोंनि सुबुंफ्रा जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै नारा नाथा गावजों गाव जुजिलायनायनि गेजेरजों सोलायगासिनो दा जायहा गियान दं जायहा रोंगौथि दं जा जायनि मेलेमा गोख्रों बिथांमोना साख्रिखौ मोनदोंबा आरो दा बिदिनो जेन'बा जों बुंनो हायो। जोंनि बे माबायाव इयुनाव थांनानै थानायाव बे जोंनि लेखा फरायनाय बा सोलोंथाइ लानायाल' गोनांथि नङा दा नोंथाङाबो एसे होनलांदों जेन'बा ओ जोङो गावखौ दैदेनलांनोबा जोंनि संसार रावखौ जोङो मोजाङै सायलांनो थाखाय जोङो गोबां माखासे बे लेखा फरायनायनि अनगाबबो जोंहा माखासे सोलोंथाइ दं जों आथिखालाव बेखौ लानोनाय नुनो मोनदों मानो होनना बुङोब्ला जोंनो भगबाना जोनोम जानायनि जोनोम जानायाव मोनफा नङा मोनफा जोंनो माखासे रोंगौथिखौ जोंनि सिङाव सोनानै हरखादों दा बे रोंगौथिखौनो ओ नोंथाङा जेब्ला देरगोन जेब्ला एसे बैसो जागोन अब्ला नोंथाङा हमदांनो मोनगोन जे नोंनावबो मा मो नसे रोंगौथि दङ आरोना दा बे रोंगौथिखौ नोङो नोंथाङा माखासे सोलोंथाइ लानायनि जोहै नोंथाङा बे रों रोंगौथियाव नोंथाङा नोंनि रोंगौथिखौ साखा फारा खालामना लानो हायो आरो हबा एकदमबारे रोंथारनाय मास्टार खालामना लानो हायो आरो दा जोंहा बिदिनो जेनेबा जोंनि सुबुंफोरनि गेजेरावनो दङ जोंहा मेथाइ खनगिरिफोर बा फावगिरिफोर बा बिदिनो माबा माबि आखिग्राफोर बा दंफांनि मुसुखा दानख'ग्राफोर बिथांमोनहा गावखौ एसे उन्दैनिफ्रायनो जेनेबा मोजां रोखोम नि सोलोंथाइ लानानै बिनि सायाव जेन'बा नोंथाङा मेथाइ खनो एसे मोजां मोनबा नोंथांनि गाराङा गोदै बा नोंथाङा गोजौव सुरखौ बोखोनो हायो मोजाङै दक नोंथाङा मा खालामनांगौ बे समाव नोंथाङा मासे सोलोंथाइ लानांगौर ना आथिखालाव गोबां बिदिनो मेथाइ खनगिरि फोरोंग्रा माखासे फरायसालिबो दङ जाययाव मा नोंथा उन्दैनिफ्रायनो नोंथाङा सोलोंथाइखौ लानानै नोंथांनि बे रांखौ गोै खालामनो हायोबा नोंथाङा बेजोंबो रां खामनायनि मोनसे लामा फैयो आरो मानो होनना बुङोब्ला आथि खालनि सुबुंफोरा ओ मबाइल फनफ्राव मेथाइ खननायखौ खोनासंनो मेथाइ खोनासंनो फावगिरिफोरखौ नायनो बा सिनेमा नायनो जोबोर मोजां मोनो मानो होननानै बुङोब्ला आथिलाव जोङो मबाइलावनो थायै थायै बा इन्टारनेटनि जोै जोङो बे नुनो मोनखायो आरो दा बिदिनो नोंथाङा मेथाइ खननो मोजां मोनोब्ला नोंथांखौ समाजनि सुबुंफ्रा गनायगोन बा नोंथावौ समाजनि सुबुंफ्रा बिदिनो गामिफ्राव माखासे फांसनफोर जायोना बा माखासे बैसागुफ्राव नोंथाङा माखासे माखासे फांसनफोर जायोबा बिदिनो जोंहा बैसागु फांसनफ्राव बिदिनो जोंहा गोबां रोखोमनि मेथाइ खुंग्रि लेंहरनानै जोङो जोंनि गामिनि गेजेरावनो मेथाइ खन होफैयो दा बेयाव नोंथाङा दे बिदिनो नोंथाङा मा जायो मेथाइ खननो नोंथांखौ लेंहरगोन नोंथांखौ सिनायगोन बिदिनो दिनैनि बे ओनसोलाव लिंहरबाय नोंखौ फैगौ बोसोराव बै ओनसोलाव लिंहरगोन बिदिनो नोंथाङा रांखौ बेजोंबो खामायनो हायो बा नोंथाङा नोंनिह मेथाइ लिरनानै नोंथाङानो मेथाइखौ खननानै नोंथाङा मेथाइखौ नोङो जोंनि नैबे मबाइलफ्राव हगारनानै बा इउटुबफ्राव हगारनानै नोंथाङा बेजोंबो माखासे रांखौ खामायनो हायो आरो दा बिदिनो आरो दंबावो जोंहा जेन'ब गोबां रोखोमनि बिदिनो मुसुखा दानख'गिरिफोर बिथांमोना मुसुखाफोरखौ दानख'नानै बिदिनो फाननो हायो बाजाराव जायनि गेजेराव बिथाङा रां खामायनो हायो आरो दा बेफोरबायदिनो जेनेबा सोलोंथया जे लेखा फरायथारनाय बेल' नङा जों आथिखालाव नुनो मोनखानाय जेन'बा गोबां रोखोमनि फरायसाफोर ओंखारबाय जाय जोबोद गियानि गियानि नाथाय बि बिथांमोना दिनै सरकारि साख्रिनि खिथु खिथ होसो होसो सरकारि साख्रिखौ मोननो थाखाय सोरबा सोरबा बोरायलांबाय सोरबा सोरबा रुंसारि जालांबाय बेफोरनि सोरबा सोरबा एकदमबारे फरायनो हायनो सोरबा सोरबा बिदिनो गोमालांबाय दा बेफोरो मोनसे जोबोद खैफोद गोनां जेन'बा नोंनि जिउखौ गोनां खैफो गोनां खैफोथ' जों सानफ्रोमबो फैखायोखा जेनबा जोङो बे खैफोरखौ जोङो नारा नाथारा नाजानानै जोङो जेननाय लाया लासिनो जोङो जुदि जोंनि जिउआव माखासे बा खैफोदफोरखौ जोङो नोजोर आन्दाज बा मा होनो नोजोर होआलासिनो जोङो बेखौ एकदमबारे सौसिलांनानै जोङो थांबाय थायोब्ला जोंनि सोलोंथाइजों लोगोसे नोंथांनि नाजानायजों लोगोसे नोंथाङा सानसे समाव फाक्का नोङो जाफुंखागोन आरो नोंनि सिमाङा दा बिदिनो नोंथांनियाव सोलोंथाइल' नङा सोलोंथाइनि अनगायैबो नोंथांनि गोसोआव एकदमबारे गिनाय गैयै बानाय गैयै मेंनाय गैयै लाजिनाय गैयै थानांगोन जायनि गेजेरजोंसो नोंथाङा नोंनि जिउखौ उनाव दैदेनलांनो हागोन आरो दा बिदिनो जोङो नुनो मोनखायो जेन'बा सोलोंथया आथिखालनि मुगायाव बेसेब गोनांथि मानो होन बुोब नोङो मोन मोनसे जायगायाव थांनोबो लेखा रोंनांगोन बा थाङा ओ रां साननो थाखायबो नोंथाङा लेखा रोंनांगोन बा सोलोंथाइखौ नांगोन नोंनो नोङो बिदिनो मुवा बेसाद फाननो थाखायबो नोंथाङा माखासे सानखान्थिफोर जेनेबा दानजाबनाय दाजाबनाय दानख'नाय। बेफोरखो लोनांगोन जायनि थाखाय नोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला आथिखालाव जेबो जाया जों बिब बुंनो हायो दा बिदिनो जोंहा सोलोंथाइया सोलायलांबाय थागोन बा इयुनावबो सोलायलांगोन थेवब्लाबो